ख
औ नोंथांङा खोनादों ना
औ खोनादों
औ औ आं दायो नोंथांजोंहाय बोथोर सोलायनाय एबा दुंथाइ बांनायनि सायावहाय सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फोनांजाब खालामनाय जादों सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आङो सिगाङावनो फंनैसो बुंनानै लाग्रोनो सानबाय
औ जागोन नोंथां
ओ जोंहा आथिखालाव ओ बुहुमावहाय दुंथाइनि बिबाङा गोबांथार जाबाय नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
औ दा बेनि मोननैसो जाहोनफोरखौ आं नोंथांनि सिगाङावहाय ओ बुंनो सानदों आरो जोंहा औ जोंहा गिबियावनो बुहुमावहाय सुबुं अनजिमानि ओ अनजिमाया बांनायनि जाहोनाव ओ जोङो न' बां लुनो थाखाय ओ गोबांथार बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनायनि जाहोनावबो जोंहा ओ दुंथाया बांदों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गोबां रोखोमनि ओ कलकारखाना दारिमिन ओ बेफोरबायदि फसंथाइ खालामनायनि थाखायबो जोंहा ओ बिफां लाइफां दानफायनानै जोङो ओ आरो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय ओ गाज्रि गाज्रि उखुन्दैफोरा जोंनि बारहावाखौहाय गुबुंले खालामदों आरो दुंथाइखौहाय बांहोदों
औ औ नंगौ
औ आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा आथिखालावहाय ओ गोबांथार गारि मथरफोरखौ जोङो ओ सालायो बयनिबो न' खरावनो ओ गंसेबाबो गारि थाखाथारो बाइक थाखाथारो औ आरो सोरनावबाथ' गंथाम गंब्रैया थाखायोनो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोङो बयबो सुबुङानो गारिफोरखौ सालायो बेनि थाखायनो जोंहा गारि सालायनो थाखाय जोङो ओ पेट्रल एबा डिजेलफोरखौहाय ओ खामहोनो गोनां जायो दा बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि उखुन्दैफोराबो ओ ओ आबहावाखौहाय गुबुंले खालामदों ओ बेजोंनो जोंहा दुंथाया बांदों होननानै ओ आं मिथिनो मोनो आरो
औ नंगौ औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो नंमारगौ
औ
औ अब्ला आं फंनैसो बुंनो आखायाव लाबाय नोंथांनिफ्राय औ जोङो बोथोर सोलायनाय बा बिदिनो दुंथाइ बांनाय नङा होनबा
औ
जाय जोङो क्लाइमेटचन होननावै बुङो नङा होमबा बोथोर
औ औ औ
दा बे क्लाइमेट चेन्जआ मानि थाखाय जायो होनदों जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय नङा होनबा
औ
सुबुं अनजिमानि बांनायनि जाउनाव जोंहा गोबां माने साननो थाखाय जायगा बा न'आव लुनो थाखाय जोंहा जोबोर गोनांथि थायो आरो
औ औ
दा गिबियावनो जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनो थानो थाखाय न' बानायनायाव जोङो हाग्राफोरखौ दानफायनाय जायो बिफां लाइफांफोरखौ दाननाय जायो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो जोंहा पलिउसन जायो जों प्लासटिक इउस खालामो जोङो गारि मथर बांसिन बाहायनाय जायो नङा होनबा
औ औ
दा थिग बेबायदिनो जों सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गोबां हाग्रा बंग्रा बा जायगाफोरखौ दानफायनानै जोङो हादान लाहैयो सुबुं मानसिफ्रा नङा होनबा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि सुबुंफ्रा फैनानै जोंनि जायगाफ्राव माने मा होनो आवग्रिना लाफैनानै सुबुं अनजिमा बांनायनि माने बेफोरबायदि प्रब्लेमफोरखौ क्रियेट खालामो आरो माने जाखांहोयो दा नोंथाङा थिग बुंनाय बायदिब्ला जोङो सुबुं अनजिमा बानायनाय लोगो लोगो जोंहा रांखावरि आरजिनो नङा होनबा जिउ खुंनो थाखाय गोबां राहाफोर नांगौ जायो जाय राहाफोरा जोंनि खाथियाव गैया आरो
औ
दा बेफोर राहाफोरखौ सुबुंफोरनो होनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जायो जोंनो कम्पानि नांगौ जायो नङा होमबा इडास्ट्रि दारिमिन औ बेबायदि कम्पानिफोरखौ जोङो लाबोनो हायोब्लासो जोङो इन्डास्ट्रिफोरखौ लाबोनो हायोब्लासो जोङो जिउ खुंनायाव गोबां राहा मोनो आरो एबा हेफाजाब मोनो
औ
दा जोंहा बैफोरबायदि माने ओ दारिमिन बा कारखाना फेक्टरि बेफोरबायदि इन्डासट्रिफोरखौ जोंनि माने गेजेराव गोनांथि होननानै आं सानो नाथाय नांगौनि बाराद्राय ओंखारनाया जोंनि जोंनि थाखाय माने गाज्रिसन जानो हागौ आरो
औ औ
दा बैफोरबायदि जाहोन माने जाथायफोरखौ बा क्लाइमेट चेन्ज नङा होमबा बोथोर सोलायनायखौ जोङो एसे खमाय होनोब्ला दुंथाइखौ खमाय होनोब्ला जोङो मा मा राहा लानांगौ बेनि सायाव एसे फंनैसो बाथ्रा बुंबावगोन आङो
औ औ
दा गिबियावनो जोङो दुंथाइखौ बांनोनो बांनायनि थाखाय माने बांनायखौ खमायनो थाखाय जोंनो मा खालामनांगौ गिबियावनो जोङो बिफां गायग्रोनांगौ नङा होनबा जोंनि जों थानाय थासारिखौ जोङो गुबैयै मानो होन मा होनो जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ जोङो प्लास्टिक इउस खालामनाङा बांसिन आरो बेराफारसे जोङो गारि मटर सालायनायखौ एसे खमायनांगोन जोङो गारि गारिनि बै पेट्रल डिजेलनि अनगायै जोङो माने इलेक्ट्रिक भेहिकेलफोरखौ जोङो इउस खालामनांगोन आरो जायनि थाखाय जोंनि बोथोरफोरा माने आबहावाया गुबुंले जाया मानो होनोबा जोंहा बे पेट्रल डिजेलजों खारनाय गारिफ्रा माने गोबां उखुन्दै खुयो जायनि जाउनाव जोंहा मिथिंगायारि आबहावाया गुबुंले जायो
औ नंगौ
दा थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदि उखुन्दैफोरखौ बा कार्बनडाइ अक्साइद नङा होनबा बेफोरखौ खौ माने खमायहोनो थाखाय बा बिफां लाइफांनो आदार होनो थाखाय जोङो गोबां बिफां लाइफां गायनांगौ आरो मानो होनोबा जों बिफां लाइफां गायोब्लासो जोंनि थासारिआ बा जों लानाय हांआ माने गोथार जायो आरो
औ औ
दा बेबायदिनो गोबां राहाफोर दंबावो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गिबिआवनो इलेक्ट्रिक भिहाइकेलखौ खालामनांगोन आरो बे पेट्रल डिजिलजों खारनायखौ जों बन्द' खालामनांगोन आरो
औ औ
आरो बेराफारसे ओरैजाय जोङो नायनो थाङोब्ला गोबां माने ओ सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो टाउन सहराव माने गोबां जोङो जोंनि नाला दंग'फोरखौ बिराद जाबोर जालाफोरखौ जों गारनायखौ नुयो जायनि जाउनाव गोबां लेथ्रा गेसफोरखौ जों मोनो नङा होनबा दा जोंनि गामिआरि ओनसोलफोराव गोबां मोजाङै माने मिथिंगाआरि आबहावा जों मोननो हायो जेराव बेयाव माने गामिखरि ओनसोलफोराव बिफां लाइफांफोरा माने मोजाङैनो थायो बांसिन गारि मथर खारा सुबुं अनजिमा खम जोङो गोबां माने बेफोरबादि गाज्रि बेसादफोरखौ जों माने बाहाया एसेबां गामि ओनसोल फोराव ओह औ दा थिग बेबादिनो जोङो माने इनिसियेटिभ बा खामानिफोरखौ जोङो मावनांगौ आरो नङा होनबा
औ नंगौ
औ दा बेलायाव दा नै क्लाइमेट चेन्जनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा साननानै नाय जों बबेबा दाबसे जायगायाव जोङो माबाफोर मोनसे गाज्रि बेफोरबादि गेसफोरखौ जोङो माने बाहायोब्ला खामानिफोरखौ बाहायब्ला गाज्रि खामानिफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा मा खहा जायो जोङो बे मोनसे हादरावल' जाया नङा होनबा
औ औ
मोनसे हादोरा लेथ्रा खालामोब्ला बे मोनसे हादोरावल' माने बे लेथ्राया जानानै थाया आरो माने माने ग्ल'बेल नङा होमबा मुलुग सारा मुलुगावनो बे गेसफोरा बा गाज्रि गेसफोरा माने गोसारजोबो आरो जायनि जाउनाव जोंनि बोथोरा दसेनो गरम दसेनो थान्दा दसेनो अखा दसेनो बारहुंखा बेफोरबादि जानायखौ जों नुनो मोनो जायखौ जोङो बोथो बोथोर सोलायनाय जेरै जों देग्लाय नै नैबे बोसोराव बेसेबां बाज्रि मावखो नङा होनबा दा दाब दाब जायगाफोरावथ बे रिंनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन हादरफोराव गोबां अनजिमा बिबांआव माने ओ गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों बेफोर गासैबो माने क्लाइमेट चेन्ज बोथोर सोलायनायनि थाखाय जादों नङा होनबा जोंनि बोथोरा मानो सोलायदों जोंनि बोथोरखौ जों सुबुं माहारिआनो सोलायहोदों
औ
जों नांगौनि बाराद्राय मानि बोथोरखौ गुबुंले खालामदों जायनि जाउनाव जों गोबां बेफोरबादि माने जाथायफोरा जालांदों दा जोङो बुंनो थाङोब्ला साननानै नाय बै माने साननिफ्राय फैनाय नङा होमबा
औ
साननिफ्राय फैनाय सोराङा डाइरेक्ट माने जोंनि मोदोमावहाय गोलैफैया बेखौ सोर होबथायो होनदों अजन थोरफो नङा होनबा अजन गेस माने बेखौ माने सरनानै नङा होनबा होबथानानै जोंनो साननि माबाखौ हरो आरो बिदुं एबा सोरांखौ जोंनो होयो जोंहा बैफोरबायदि माने अजन गेसफोरा दा बर्थमान अजनथफोरा माने गोबां माने गाज्रि गोहोम खोख्लैदों बा जामलांदों आरो जायनि जाउनाव गोबां बेरामफोरा बा माबाफोर जों मा होनो बेराम आजारफोरा गोबां दानिया आथिखालनि मुगायाव बांसिन जायो आरो दा बेफोर अजन गेसफोरा अजन फोरबोफोरा मानि थाखाय गुबुंले जादोंबा जामनो हमदों नङा होनबा जों बेफोरबायदि बिफां लाइफां बा गाज्रि बार जानायनि जाउनाव गाज्रि गेस ओंखारहोनायनि जाउनाव बेफोरबायदि जोङो माने जाथायफोरखौ माने जों मोनथि माने खालामना लादों आरो दा बेफोरखौनो होबथानो थाखाय जोङो गोबां मोजां मोजां राहाफोरखौ लानांगोन मानो होनोब्ला जोंहा अजन थोरफोआ थायाब्ला बा जोबस्रांलाङोब्ला जों बे साननि गेजेरजों गोबां बेराम आजारफोर फैनाय बा जाथायफोर जागोनखौ जों नुहरो आरो
औ-औ-औ
दा नोंथाङा फंनैसो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
औ
फंनैसो बाथ्राफोर
औ-औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो बेबायदिनो जोङो अजन सफोरखौ बासायनो एबा दुंथाइखौ जों खमायनो थाखाय जों गिबियावनो बिफां लाइफां गायनो नांगोन जोंहा आथिखालावहाय बिफां लाइफां गायनायनि
फांसे गायोबा माने दसथा दानफायनाय बिदिसो जानानै दं आरो उल्थायै दा जोङो बेनि थाखायनो जोङो जुदि जों बिफां फांसे दानफायो अब्ला जोङो बे बिफां फांसेनि दानफायनायनि खहा जानायनि सोलायै जोङो माने दसथा बिफांखौ जों गायनो हायोब्ला जोंहा मोजां आरो बेनि गेजेरावहाय ओ मानो होमबा जोंहा ओ बिफांखौ बिफाङा गासिबो जेसां गायदों बेसेबांथ' थांनानै थ थांनानै एबा फोथांनानै लाखिनो हागोन बेथ' नङा नालाय बेनि थाखायनो आरो
औ नंगौ दा नोंथांजों बोथोर सोलायनाय बा क्लाइमेट चेन्जनि बागै सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय गोबां बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै मोनबाय जे जोंहा बोथोर सोलायनाया मानि थाखाय जायो नङा होमबा बिदुङा मानो थाखाय बाङो नोंथांनिसिम बिनिखायनो गोबां रोजा रोजा साबायखर बावाहरनाय जाबाय दसे उनाव सम मोनबावोब्ला नोंथांजों रायज्लायबावनो हागोन नामा बेखौ एसे साननानै नोंथांनिसिम दोनथ'नाय जासिगोन आरो
औ-औ-औ दे